खोनादोंना नोंथां
ओं आं खोनादों
ओ ओं गोजौ गोजोन बेलासि नि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय
उम आंनिसिम दा
ओ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना
औ औ दं
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन बिथाङा रायलायनो हागोन ना आयदायानो जाहैबाय जेनेबा संनाय बर'नि माने संनाय खावनाय ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा औ फोरमायदो नोंथां
बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बर' हारिनि ओंख्रियानो जाबाय
जाबाय माने
सुबुंफ्रानो मिथिखायो बेफोर ओंख्रिनि मुंफोरखौ जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ ओ नारजि अमा मैथाजों ना ओ थास' बिसं गोबां माने बर'फोरनि जों बेफोर ओंख्रिखौ जों जानाय जायो आरो माने जोंनि मोनसे हारिनि ओंख्रि बेफोरो ओ नोंथाङा ओ ओ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानानै जाफेरबायना मालाबा
औ जाफेरबाय नोंथां
उम बोरै बोरै माने बेफोर ओंख्रिखौ बोरै बोरै सङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां जेनेबा जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला गोबांसिन माने ओ नारजि नारजिजों अमा ओ मा होनो सबायजों साम' जेनेबा सबायजों दाउ ओ अनलाजों दाउ बेफोरबायदिखौ मिथि नाय जायो आरोना नोंथां आं फुजि बानाय
बुंनो थाङोबाथ' जोंनि म्लाब माने ओ बर' जोंनि हारिनि ओंख्रि गैया ओं ओं खोनादों नोंथां
ओ नारजिजों अमा होनोबाथ' जेनेबा
उम
फोरान मोजाङै फोसाबनानै फोराननानै लानाय जायो आरोना
उम हो उम
औ जेनेबा ओमफ्राय बेफोरखौ ओ गोबाव समनि थाखाय जानो थाखाय दोनथुमनो हायो आरो ना नारजि बिलाइ औ ओ जेनेबा ओमफ्राय गेलेनायनि ओ जेनेबा आदब जेनेबा प्रसेसफोरा जाबाय जेनेबा जानो लागाबा ओ जेनेबा दिनै बायदियाव जागोन बा माने थांनाय मोनायावनो ओ नारजि बिलाइखौ सोमनानै दोननाय जायो उनावहाय जेनेबा संनो लागायाव बोखां दैनिफ्राय बोखांनानै माने मोजाङै सुनानै लानाय जायो बिनिफ्राय मा होनो जोंहा बर'नि मोनसे मा होनो बानायनानै दोनग्रा जेनेबा खारै नोंथाङा मिथिगौ ना खारैखौ
ओं ओं मिथियो
खारै होनानै ओ माने गोदौ होनोनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव बेदरखौ एवथ्रुमनानै लानानै ओ दसे उनाव जेनेबा माबाखौ ओ बेदरखौ होनाय जायो आरो
बुंनो थाङोबाथ' अ जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिया ओ जेरै ओ जों न'आवनो माने आबाद मावनानै गायनानै मोननाय मैगं जेरै ओ ओ गरम माबा गोजां बोथोराव मोननाय जायो जोङो गुसु बोथोराव मोननाय जायो जेरै लाफा लाइ आ दुन्दिया बेफोरबायदि मालाब गोबां आ जेरै आलुफोर न'आवनो मोननाय गायनानै बेफोरबायदि ओंख्रि आरो जों माने बेफोरखौ जों ओ संनानै जानो हायो बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि माने मावनानै मोननाय आबाद मावनानै मोननाय मैगं ओ बुंनो थाङोबा दा दैज्लां समाव ओ जोङो मोननाय जायो जेरै ओ खुमब्रा फि थाइ जोगोनार ओ बायदि ओ दैज्लां समाव बोथोराव जों मोननाय था जेरै मैथाखौबो जोङो नाजों संनानै जानो हायो
औ
बुंनो थाङोबा ओ खुमब्रा जेरै खुमब्राखौबो दा दैज्लां समाव मोनो जों बेखौ मेसें समहालागै जों जानो हायो दोननानै गोबाव सम फिथाइखौ उम ओ नोंथाङा ओ मैगंफोरनि ओंख्रिफोरनि बागै आरो मालाय बुंबावनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जेनेबा
उम
दासो बुंलांनाय जेनेबा
उम
अनला अनलाफोरखौ माने जोंनि बर'आव बांसिन जानो आरो जानाय जायो आरो अनला दाउ सबाय साम' बेफोरो उम माबा ओ जोंनि माने बर' जाग्रा ओंख्रिफ्रा माखासे गोबाव समनि थाखाय दोनथुमनानै जाजायो ओ जेरै दहाय फोरमायलांनाय ओ नारजि बेनि अनगायै मा होनो मुला गुन्द्रु
उम
मा होनो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जों माने उम आसार बानायनानै गोबाव समनि थाखाय जानो दोनथुमनो हायो ओ बेनि अनगायै आरो नाफाम जों बांसिन बानायोनो नाफाम ओ नाफामखौबो गोबाव समनि थाखाय दोनथुमनानै जेनेबा जों ओ जानो हायो आरो
उम उम बुंनो थाङोबा ओ जोङो जेरै ओ हारिनि ओंख्रि जेरै अनला अनला ओंख्रियाव जों गोबां ओ मैगंजों जों जानो हायो जेरै ओ मुदुफुल बिबार ओ मेवा एम्फौ दाउ ना जों बे फोरजोंबो जानो हायो ओम मेवा मेवाखौ जोङो माबा समाव जानो हायो जोङो बेखौ मेवाखौ जोङो न'आवनो बानायनानै आसार बानायनानै जेरै गो खै बानायनानै जों दोननो हायो गोबाव सम जाजायो जों बेफोरबायदि जोंनि ओ मोनसे माबानि ओंख्रि माने जोंनि हारिनि बेफोरनो
औ खारैनि माने आदबफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
खारैनि खारैजों जाजानाय ओंख्रिफोरखौ
नङा माने खारैनि बानायनाय प्रसेस जेनेबा मोरै बानायो खारैखौ
अ खारैखौथ' जों बुंनो हाय थाङोबा जों बेसर बेसरनिफ्रायबो जोङो बेसरखौ जेरै बेसर थालिरनिफ्राय फ्रायबो जोङो थालिर थालिर ओ बिगुर एबा ओ थालिरनि ओ थालिर मादा थायोना बेफोरखौ जोङो माने दाननानै गिबियाव जों दाननानै लाग्रोनानै जों बेखौ फोराननानै सानदुं गोसायाव जों फोराननानै ओ सब थासे एबा बिदिनो सानबासो जों फोराननानै लाग्रोनांगौ जों सान्दुंआव मोजाङै बिनि उनाव जेब्ला जेब्ला बियो रानखां रानो बिनिफ्राय बेखौ सावनानै जोङो हांगार जाहैयो बिनि उनावहाय खामबा जेब्ला हांगार जाबा जों बिखौ दैजों एबा ओ दै लानानै जोङो फ फिथर खालामनानै जोङो दोननो हायो खारै बेनो बिनिफ्रायनो जोङोओ माबानो बाहायनो हायो आरो बेफोरखौनो जोङो खारै गोबां रोखोम बानाय जायो जेरै बेसरफोरजोंबो बानायनो हायो।
नोंथाङा एसे सिङाव फोरमायलांनाय बाथ्रा
ओ
जेनेबा बेफोर गासिबो नोंगौ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जेरै मा होनो बर'फोरनि न'खराव जि फिसियो जेनेबा इनदि एमफौ ओ बे जेनेबा एम्फौ जाखोन्दा मा होनो इन्दि बिलाइनि देन्था बेखौ माने ओ आद्रियै थांगारहोआलासिनो जेनेबा बेसेन हुदाफोरखौ माने ओ फोराननानै मोजाङै फोराननानै माने सावनानै लानाय जायो जेनेबा सावनानै हाथब्ला जायोबा खायसे बायदिया दैजों लगायनानै जेनेबा लादु ओ लादुरा खालामनानै माने दोननाय जायो ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा हाथ'फ्ला हाथ'फ्ला हाथ'फ्लाखौनो माने प्लास्टिकफोराव सोनानै ओ दोननानै माने उनाव जानो लागाबा माने माबानाय जायो आरो
औ
ओ बेफोरनि अनगायैबो जेबा थिनानै दोनजाग्रा गोबां ओ थिनानै जाजाग्रा जेनेबा गोबां ओंख्रिफोर थायो ओ बर'नियाव ओम
जेरै जोङो ओ बुंनो थाङोबा जोंनि ओंख्रि माने जों दा ओ दैज्लां एबा दैज्लां सम एबा गरम गोजां बोथोर बे समाव जो गोबां मैगं मोननाय जायो जेरै ओ मैथा ओ मैथा आरो बिदिनो जोगोनार खुमब्रा फिथाइ मुदुफुल गोबां ओ मैगं माने थास' थास'निफ्राय जों मोननाय जायो थास' आरो थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौ जोङो ओ इदिनो जोंनि मोनसे बर' हारिनि ओं जों बेफोरखौ ना एबा बेदरजों जों जानो हायो आरो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ उम
आरो ओ नोंथाङाबो ओ माने मा मा नोंथांनि नोजोराव मातलाब रोंनाय ओंख्रिफोर नोंथाङा संनो रोंनाय ओंख्रि बेफोर आंनो खोनथानो हागोन ना बोरै बोरै सङो बेफोरखौ
औ जेनेबा बेफोर दा जों एसे सिगांआवसो फोरमायलांनो जेनेबा ओ अनला अनला मेवा दाउ बेफोरनि बेफोरखौबो माने फोरमायनो हागोन जेनेबा अनला अनला संनोबाथ' जों गिबियावनो माइरं खौ मा होनो देग्लि गाननानै जेनेबा गुन्दै खालामना लानांगौ ओ जेब्ला ओ ओ माबाखौ मा होनो अनलाखौ जों जेनेबा संनो लागोबा माबानानै दैयाव माबाखौ होनानै माने गोदौहोयो आरो बिनि उनाव माने बेदर आरो बै अनला माबा औवा मेवा बेफोरखौ जेनेबा होनानै गोदौहोनानै माने खांनो लागाबा जेनेबा जोंनि बर'नि होग्रा जेनेबा म मंगल दुन्दिया आरि बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां होनबा जोंनिया समाबो जानानै फैबाय ओ सानो जेनेबा उननि समफोराव नोंथांजों सावरायनो मोनबावगोन।
ओं ओं दे होमबा ना नोंथां
दोनथनोसै नोंथां गोजोनथों
ओं गोजोनथों